खोनादों ना औ खोनादों ओं
औ जोङो दायो सावरायगोन नोंथां जोंनि जि सान फ्रोमबोनि जिउ नैबे सानफ्रोमबोनि जिउआव जि गेलेनाया ओ मानि थाखाय गोनांथि ओ नै बेनि सायाव जों सावरायगोन
औ
ओरैनो जे सानफ्रोमबोनि जिउआव ओ नैबे जे गेलेनाय ओ नैबे गेलेनाय आयदा नैबे जोबोद गोनांथि होननानै जोङो बुंनांगोन आथिखालाव जों नुनो मोनदों गोबां फरायसाफोर जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लानो बिथांमोना जे बांसिन समखौनो फरायनाय एबा टिउसन एबा जानबुं एबा कम्पिउ टार बाहायनाय एबा ओ बायदिसिना जि समाजाव जि थानाय ओ नुनो मोनदों ओ नाथायबा नैबे जि मुकुब जि जिउ खुंनायनि मोनसे जि सम नैबे समाव ओ नैबेफोर नु फ्राय एसे जानगाराव थानानै जि गेलेनाय आयदायाव जि गोसो होयोब्ला ओ जोंनि सावस्रिनि थाखाय एबा देहानि थाखायबो माखासे मानि मोजां जागोन होननानै ओ आं सानो ओ गेलेनाय होनना बुङोब्ला जे गेलेनाया जे फरायनायजोंनो समान मोनसे ओ सोमोन्दो गोनां होननानै जों बुंनांगोन जिहेथु नैे बे जे गेलेनाया ओ जोंनि जि देहा सावस्रि ओ बा जोंखौ जे सानफ्रोमबोनि जिउआव जि हेलदियै थांनानै थानायाव जोंखौ जोबो हेफाजाब होयो बेबायदिनो बेयो जि गेलेनाय बेयो जोंखौ जि जोंनि फिटनेस बा जोंनि देहाखौ थिग खालामनायाव जि मदद होनायजों लोगोसेनो ओ जोंखौ सानफ्रोमबोनि जिउआव बा इयुनाव जि गोबाव बोसोर समसिम जि थांनानै थानाय नैबेहाय ओ हेफाजाब होगोन होननानै आं सानो सानो ओ बेनि गेजेरावनो नोंथाङा जि गेलेनाया सानफ्रोमबोनि जोंनि जिउनि मोनसे हुदा जानांगौ होननानै सानो नामा
औ ओ माने गेलेनाय गेलेनाया माने ओरैबायदिबो जायो माने आंनि साननाया बे गेलेनायाथ' गेलेनाय जोंनि जिउआव थाखानांगौ ओमफ्राय ओ जुदि सावस्रिखौ मोजाङै जोथ थोनै लाखिनोब्ला गेलेनायाव इन्ट्रेस गैयाब्लाबो माने मा होनो एक्सारसाइस खालामबाय थानांगौ मानसिफ्रा माने खायसे खायसे माने इनट्रेस इन्टारेस थायाबाबो माने खायसेयाथ' माने गेलेनायफ्राव ओ खाय सुबुं थायो इन्ट्रेस्ट गैयैबो थायोना बिथांमोनाबो माने ओ गेलेयाबाबो माने एक्सारसाइस खालामनांगौ थाखाय जेरै खारनांगौ जगिं खालामनांगौ माने य'गा खालामनांगौ बेफोरखौ खालामोबा माने बे सावस्रिया माने बे माबायाव थाबाय थायो नालाय माने एक्टिभिटिस जाबाय थाग नालाय फिट जागोन आरोना बा देहा देहाफ्राबो माने मोजाङै थागोन ओमफ्राय सानफ्रोमबोनि जिउआव जुदि गेलेनो हायोबा माथे मोजां जायो होननानै गेलेनाय लोगो लोगो फुटबल गेलेबा माने मोन फ्रोम मानसिनि जिथुनाखि बडि बे बडिफ्रानो फुरा बेयाव मावग्लुंजोबो आरो मावलांनायनि गेजेरजों बे हाय ओ जोंनि सिंनि माखासे मा होनो गो दैफ्रा माने गोलोमदै जानानै गगारो गगारनाय लोगो लोगोनो मोदोमफ्रा फु रेजें जाबाय आरो बेनि सिंनि मा होनो बेराम आजारफ्राबो माने गेसआ जिथुनाखि बाहेराव ओंखारो नङा होमबा गोलोमबा मोनामोनदि जोङो मोना मोना बै मोनामोनाया गेस बै गेसफ्रा ओंखारनानै माने जोंनि देहानि बेमार आजारफोरखौ माने एसे गैया खालामो आरोना फ्राय नङाबाबो एसेबाबो माने गैया खालामो आरो बिनि थाखाय माने गेलेनाया मोजां आरो सानफ्रोमबो जुदि नों गेलेबाय थानो हायोबा मो जां आरो दिनै हमनानै लानाय बेदमिन्टन गेलेबनाय बेदमिन्टनाबो मोनसे फिसा एसे खेलबाबो बेहाय माने खोब मोनसे बारल'नानै बुनाय जायो जाय बारल'नानै बुनायनि थाखाय बेहाय खोब गोलोमो आरो गोलोमनायनि थाखाय बेबो मोनसे ओ देहानि थाखाय मोजां आरो क्रिकेटफ्राबो मोजां क्रिकेटफ्राबो बेबायदिनो माने बेहाय खारनाय मानाय बुनाय जायो नालाय फ्राय माने बेफोरबायदि गेलेनायानो फ्राय मोजां आरो ना। ओमफ्राय गेलेनाय गेलेनाया आरो माखासे हमना ला मा होनो गै सिंनि गेलेनाय थायो नङा होमबा जेरै लुदु चेस बायदि बायदि इदुरै इन्डुर गेलेनो इन्डुर गेलेनो आउटडुर गेलेनायनो इन्दुर गेलेनायाव बारा इमान माबा जाया आरोना एक्सारसाइस जाया। मानथे आउटदराव बांसिन जायो आरोना आवटाव बांसिन जायो माने फिल्डआव गेलेनाय जेनाखि बे गेलेनाय माबाफ्रा खोब मोन मोनसे मा होनो मोजां जायो आरो देहानि थाखाय ओंखायनो गेलेनांगौ। दा आरो सानफ्रोमबोनि जिउआव थांना थानायबो मोनसे फैबाय नामा थांना थानायनि राहाबो फैबाय। खायसे खायसे सुबुङा माने खोब बिजिबो थायो हमनानै ला ओ खायसे प्राइभेट कम्पानिफ्राव खायसे जब मावो खायसे ग मेन्टव मावो गभर्नमेन्टव मावनाय जब मावनायफ्रा खोब सम मोनबावोसो आरो ना। प्राइभेटफ्राव मावनाया खोब माने सम मोननो नागिरा। दा बिथांमोनहा सम मोना नालाय बेबायदिनो एक्सारसाइसबो बारा खालामनो हाया खिन्थु बिथांमोनहाबो नाजानाया मोजां आरो ना हमना ला ओ अफिसनिफ्राय एसेबाबो सम होनानै एक घन्टा देर घन्टा बबाव होनानै नङाबा ओरै खालामनो हायो। बिथांमोना सानाव सान से हराव हरसे सम मोनाब्लाबो बिथांमोना मा खालामनो जायो फुं समाव मोनसे ओ अफिसाव थाङैनि सिगां बेबायदिनो एक्सारसाइस खालामनो हायो आरो जगिं खालामनो हायो। बेबायदि थायो आरो ओमफ्राय ओ जिउरा हा दानायावथ' अनला सानफ्रोमबो माखासे खामानिफोरावथ' नों मावखानांसिगोन हमना ला नोङो गावनि मा होनो न'खरखौ सालायनो थाखाय आरोबा गावनि उदैखौ नायनो थाखाय एबा न'खरनि फेमिलिफोरखौ जाहोनाय लों होनाय फरायनाय फोरोंनाय बायदि बायदि बुथ नङा होमबा बेबायदिखौथ' जिउ राहा दानायाव बे खालामखानांसिगोन बेनि थाखायथ' नों खामानि मावनांगोन। खायसेया बेफार फालांगि मावसिगोन। खायसेया मा होनो हाजिरा हुजिरा मावनानैबोथ' न'खर सालायनांसिगोन। आरो खायसे बायदिया दखान आरि होनानैबो बिजनेस खालामनाबो सोलिनांगोन। खायसेया फालांगि खालामना सोलिनांगोन खायसे आरो साख्रि साख्रि मावनायफथ' नों साख्रिनि जिथुनाखि बि सार हिसाबै सानफ्रोमबोनि डिउटिखौ बिथांमोनानो मावखासिगोन बिनि बदलै बिथांमोना मान्थलि सेलारि बा दान बान्था बिथांमोना मोननानै बेफोरदिनो न'खरखौ दैदेनलांनाय हायो आरो दैलि लाइफआव आरो मा होनो? दैलि लाइफआव आरो आं बेखौबो बुंनो लुुबैयो हमनानै ला मा होनो? जिथुनाखि जोंनि ओ जानाय लोंनाय बे जानाय लोंनायफोरखौ बे खौबो जोङो मोजां जानांगौ हमनानै ला जोङो फ्रेस मैगंफोरखौ जानांगौ। हमा जोङो मा होनो? बाजाराव मोननायनिफ्राय जोङो अबेबा मोनसे गामि ओनसोलनिफ्राय आबादारि फोरनिफ्राय गामिफोराव थाङोब्ला फ्रेस मैगंफोरखौ लाबोनानै जाफैनांगौ आरोखि माने गामि ओनसोलनिफ्राय मोननाय आबादफ्रा हााखौ मोजां जायो। आरो अर्गानिक हिसाबै बिथांमोना मावो गोबोरखि हासार बायदि बायदि हासार सार माने मुलिफोरखौसो खम बायो गामिनि सार खिनथु जोङो सहर टाउनफोराव फाननाया खोब माने गामि ओनसोलनिफ्राय बिथांमोना बायस सुनानै फानैब्लाबो खोब माने सानथाम सानब्रै बा सप्तासे मास मोनसे गाहाम जाहायो। जायनि जाहोनाव माने मैगंनि जा फ्रेस बे बुस्थु माने गैया जायो जायनि जाहोनाव जों जाबायदि भिटामिन मोननांगौ बे भिटामिनखौ जोंङ मोनहैनो हाया बिनि थाखाय माने नांगौ बायदि जोंनि सावस्रिया माने मा जायो गोग्गो देहा दानायाव माने खम बिफाव लायो आरोना बैफोर मैगंफ्रा आरो आथिखालनिथ' जानाय लोंनायफोरखौ दैलि लाइफआव गोबां जायो खिन्थु जानायनि गेजेराव फाया आजिखालिनि सुबुंफ्राव माने देहायाव खोब मोनसे बेराम जायो बेराम जानायनि गुबै जाहोनफ्रानो जाहैबाय माने बेवहाय जोंनि मैगं थाइग फ्राय मुलि होनानैनो म फोरखौ मावनाय जानाय नुनो मोनो मानो होनोबा गायजेननायनिफ्रायनो ओ मा होनो खिलिजासिम बिलाइ खिलिखांनायनि उनाव बिलाइ सोमखोर जानायनि सोमखोर जाखांनायनि उनाव बिबार बारनायनि बिबार बार खांनायनि उनाव थायनायनि मुलि होयो आरो फिथाइ थायलायखांनायनि उनावबो आरो मोननायनि मुलि होबावो होमब्ला गासैबो बुस्थुआनोखि मेडिसिनजों फ्राय माने मावनाय जायो आरोखि जायनि जाहोनाव जोङो फ्रेस मैगंखौ जों मोनजाया बै मेडिसिन इसोरनि मैगंफोरखौ जुदि जों जाबाय थायोब्ला मानसिनि देहायाव माबायदिफ साइद एफेक्ट खालामगोन नङा होमबा बेहायनो मोनसे जे जोङो दैलि लाइफआव जों जानाय लोंनायफोरखौ खोब नोजोर होनांगौ आरो गावनि देहानि थाखाय न'खरनि फेमिलिनि देहाफोरनि थाखाय बेबो मोनसे मा होनो जोंनि दैडलि लाइफआव माखासे बुस्थुफोरजों नायनानै जानाया खोब एक्सारसाइसजों लोगोसे बेफोर बुस्थु जानाय लोंनायखौबो जों खोब मेेनटेन खालामनांगौ आरो
औ नोंथां औ थारैनो नोंथाङा नोंथाङा जों आंनिसि सिङाव गोबां बाथ्राखौ फोरमायबाय गासैबो बाथ्राफोरानो सैथो होननानै बुंनांगोन। जों गोबां बाथ्रा सावरायबाय जिहेथु गेलेनाय नैबे गेलेनाय आयदाया जोंनि देहा सावस्रिनि अनगायैबो
औ
रं जानायनिबो मोनसे आख होननांगोन जों जिहेतु नैबे गेलेनायनायनि ग गेजेरजों जोङो जोंनि देहायारि गोसोआरि आरो जोंनि समाजखौबो जि जौगानायाव मदद खालामनो हायो लोगोसेनो नोंथाङा बुंदों जि गेलेनायनि गेजेरजों गावनि केरियार दानायनि बाथ्रा जिथु गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोङो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो होननानै आंबो सानो सानो बेबायदिनो जायफोर बिथांमोना एबा जाय सुबुंफोरा गेलेनायाव जि मुखुब जानानै थायो ओ बिथांमोना खोब मोनसे सावस्रि गोनां देहाखौ लानानै जि थांनानै थानो हायो होननानै ओ आंबो फोथायनाय दङ ओ अब्ला बेबायदिनो जों गोबां बाथ्रा सावरायबाय ओ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां
औ औ जागोन दे
औ